औ
औ नोंथां खोनादोंना औ औ औ नोंथां औ नोंथां बुंलाय औ
आं नोंजों बैसागुनि बागै एसे एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ नोंथां जागोन दे जागोन सावरायजागोन दे नोंथां
बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि आगु जोंनि गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय रंजानाय फोरबो नङा होमबा मोनसे बेनो जोंनि गोदान बोसोर बा एबा गिबि फोरबो होननानै बुंनाय जायो
औ बुङो बुङो नोंथां
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंसिनि थिं बैसागु बैसागुखौ माबोरै फालिनाय जायो
जों गोदोयाव बैसागु फालिनाय होनबा नोंथां बेनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जा फालिबोबाय थादों थिग बेबायदिनो दिनैसिमबो फालिबोबाय थादों गिबियाव जोंनियाव बेखौनो फालियो जे जेब्ला संक्रान्ति ना मा होनो नोंथां अब्ला बे समाव जोंना मोसौ थुखैनाय मोसौखौ जा जोङो ओ मोसौखौ जों दैमा बा फुख्रि बेफोराव जेनेबा लांनानै जेनेबा थुखैनानै ओ बै मोसौखौ माने जोङो लाव जा फानथाव जा बा बेफोरबायदि गोदोनायाव औवा राइट माबाजों थेवेलजों फाननानै खाना होयो जाहाथे बोसोरै बोसोरै मोसौफ्राबो मोजाङै मोजां एरलाङो होननानै माने जोंना फालियो आरोना
औ नोंथां औ
बिनि उनाव मोसौ मोसौखौ बै समाव माने हगारना होनाय जायो आरो बै जाखिनि संक्रान्ति मोसौ फोरबो होनना बुंगोन बे गिबि जागायनायखौ ओ ओमफाय बिनिफ्रायसो जोंना जेरै गुबै जा बैसागु होनब्ला मानसि जा मानसिफोर फालियो अब्ला बे फालिनायाव फैसिगोन आरो ना नोंथां जा बै बैसागु मानसि फालिथाय होनना बुंनो थाङोब्ला जोंना गिबियावनो बयबो ओ गेदेरा उनदैखौ मान होनाय बिदिनो उनदैया गेदेरखौ मान सनमान लानाय बेफोरबायदि माखासे नेमखानथि थासिगोन बेखौ फालिसिगोन बोर लानाय बोर होनाय बेफोरबायदि बेनिफ्राय लासै लासै बिदिनो माखासे रंजानाय रंजानाय फोरबोखौ जेनेबा जोंनि गोबां सुबुंफ्रानो जेब्ला बैसाग बैसाग दाननि से खालार जायोमोन नामा अब्ला बेयाव
औ औ नोंथां
फोरबो हिसाबै जों जेरै बाथौआनो हमना ला ओ बाथौ दोहोरोम जेरै फालिथायाइ फालियो बिसोरो ओमफाय बेनि उनावहाय ओ गासैबो सुबुंफ्रानो माने गामिनि रायजो राजा बिब' फंबाय बिदा बिदिनो गासैबो माने ज' ओ सेंग्राफ्रा सेंग्रा सिख्ला सेंग्रा ज' मोसानाय बोराय बुरि बिदिनो ज' मोसानाय बिदिनो मोसायो आर नोंथां जों खैजाय औ बिनि ओमफ्राय माने इदिनो बयबो बर' होनना बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा जि आइ टेक मोननाय हिसाबै जोंहा बर'नि जा आर'नाइ बेनि उनाव दख'ना गोमो बेफोरबायदि हिनजावसाफोरनि गाननाय ओमफाय लोगोसेयैनो हौवासाफोरनि बुंनो थाङोब्ला गस्ला गुफुर आर'नाइ गामसा गोथां बेफोरबायदि गाननानै माने खाम ज'था सेरजा गंगना सिफुं बायदियै बायदिसिना लानानै जों माने बैसागु बोथोरखौ फालिनो ओंखारो आरो ज'नो बिदिनो औ नोंथां बिदिनो लासै लासै बैसागु मोसा मोसा बयबो रंजानाय गाव गावनि बोसोराव खेबसेल' फैनाय हिसाबै बयबो गाव गावनि गोसो सारना मोसायो रंजायो मेथाइ खनो दामो देयो सुयो गोबां जा जायखौ हायो बेखौ माने रोजाबसिगोन खनसिगोन दामसिगोन आरोना नोंथां ओम आरो बेजों लोगोसे औ औ आरो बेजों लोगोसे जायफोर बोराय बुरि बा बिदिनो बिमा बिफायानो जाबा बिसोरो जाखिनि एसे एनै जाखिनि जोंनि लोंग्रा थायोना जोंनि लकेल जाखिनि माइरंजों रुनानै मानानै बिदिनो जौगिसि होनना जाखि नि माबायोना माइब्रानि माथानि बेफोरखौ एसे एनै लोंग्राफ्रा लोंसिगोन आरो लाइमोनसाफोराथ' बांसिनानो आजिखालि खायसे लोङो खायसे लोङा नालाय बेफोराव माने थान्दा होयो बा खायसेनो मेथाइ साहा होयो बेफोरबायदि आरो जोंनि जाखिनि सोलिथाय माबायाव लोगोसे नै नोंथां लोगोसे जोंनियाव ओरैबायदि सोलियो जे बैसागुआ जेब्ला ओ ओ गोदो गोदायथ' खोनानो मोननायाव बैसागुखौ दानसेहालागैसो खुङोमोन ओ दा बयहाबो बेफोरबायदि माखासे खामानि थानायनि जाहोनाव ओ जोंना दा नुनो मोननाय बादियै सप्तासे गाहामल' मोसानाय मेथाइ खननायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां जोंनियाव ओ औ लोगोसे आरो बे जाखिनि जोंनि बैसागु रंजाथाइ फोरबो बे जोबनानै थांखांनाय लोगो लोगोनो बैसागु बिदाय जा बिदायाव जोंहा माखासे उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ गियान होनाय फोरोंनाय बायदिनि बागै सावरायनाय जायो जाय सावरायनायाव माने ओ बिदिनो खारनायानो जा बारनायानो जा बा खन्थाइ आवरायनायानो जा मेथाइ रोजाब जाबायानो जा बायदि‌ आरि बिथिङाव ओ बोसोन होनाय बायदि आरो बेफोरखौ माने जोंहा बै बैसागु बिदाइ जाखिनि फांसन फाथियो आरोना बेयावहाय माने बेवहाय माने बेफोरखौ लाफाजाबनाय जायो जाहाथे इयुनाव जाखिनि फंबाय बिनानाव मोन दं बिसोर माने लासैनो बुजिलाङो हमदां हायो धोरोमा मा माबोरै फालिनांगौ बेफोरनि बागैबो फोरोंनाय जायो आरोना नोंथां बेयाव ओ बिदिनो ओमफ्राय जाखिनि मागिनानै मोनदों बैसागु फोरबोनिफ्राय एसे एनै माइरं रां खावरि बेफोरजों माने एसे एनै रंजानायनि नामाव माने बिसोरो माखासे पार्टि बा जानाय लाहार फाहार खालामो आरो जाखिनि मोसानानैजों मोनदों बेफोरजों आरो नोंथां
औ थारैनो जोबोर समायना
औ नोंथां
औ आरो जोंथिंबो बिदिनो फालियो एसे आलादा आरो जोंनिथिंनिया
फोरमायना होलाय एसे देलाय
औ गिबियावनोथ' जोङो मोसौ बैसागु होनोब्ला जोङो ओ बोसोरनि जोबथा सान होननानै फालिनाय जायो बोसोरनि जोबथा सानाव जों बोसोर बिदाइ हिसाबै मोसौ बैसागु फालियो आरो मोसौखौ जोंनाबो नों
औ औ औ नोंथां
औ औ नोंथां
बेनि उनाव लाव फान्थाव खाथ्रि बिबार बायदि बायदि हाना लानानै थेवल जिरना लानानै मोसौनो गानहोयो मोसौनाव ओमफ्राय थालिर थालिरनि ओ थुग्रा मोसौ थुग्रोना लायो ओमफ्राय मोसौखौ दै फारसे लांनानै लावजों फान्थावजों मेथाइ खननानै औ अखार मेथाइ होनना बुंनाय जायो आरो। बिनि उनाव बिनि बि सो माखासे उनाव नेकस्ट दिनाव मानसि बैसाग गु होनना बुंनाय जायो। जेराव जों गिदिरा खौ आरोबाव उन्दैया गिदिरनि सनमान ला लानाय जायो। गिबियावनो जों इसोरखौ खुलुमना लागोन जों आफा बोराइ बाथौ बा आफा बोराइ बाथौ औ एबा ब्रह्म बा सोरबा गुरुदेब कालिचरनखौ बिदिनो गाव गावनि धोरोम हिसाबै गिबियावनो जों इसोरखौ सिबिगोन नानै आरो बेनि उनाव
औ औ थिगानो नोंथां औ।
बिमा-बिफा बा बाय बाहागि गिदिरफोरखौ जों उन्दैफोरा गासैबो सनमान लानो थांङो आरो बाय बाहारि जाथि खुरानाव आरो गिबियावनो न'नि बिमा बिफाखौ ला बिनि उनाव आरो बाय बाहागिफोरनाव थां थांसिगोन बेनि उनाव जोंङो खुलुमस्राखांनानै जोङो थानसालि फारसे आगान सुरलाङो आरो थानसालियाव जोंङो गिबियावनो आ आर'ज आर'ज जाग्रोयो जोंना गिबियावनो
नंगौ नंगौ
आर'ज जोबखांनायनि उनाव जोंना औ उन्दैया गिदिरखौ सनमान लानाय मोनसे हाबाफारि थायो।
औ ओनथां।
उन्दै उन्दैफोरा गेदिरफोरखौ खुलुमो सनमान लायो बिनि उनावहाय जोंहा
गिबियावनो बिदिनो खुंखा जानाय जायो आरो। खुंखा जानाय होनना बुङोब्ला जोङो सेजौसे बिथथा
औ औ
औ औ हाजोबबाब्लाबो खाङो आरो ना नोंथां।
औ हाजोब्लाब्लाबो जों जायगायाव मोननाय जायो बेफोरखौ जोङो खांनाय जायो आरो
औ
औ थिगानो थिगानो नोंथां।
नखर नखर हाबबो न'खर न'खर हाबनानै